हेलौ नोंथां
हेलौ हेलौ हेल' हेल' हेलौ हेलौ
हेलौ नों
हेलौ औ नोंथां खोनादों ना खो खोनादोंना हेलौ
हेलौ नोंथां खोनादोंना खोनायाखै नोंहा हेलौ नोंथां हेलौ खोनाय खोनायाखै नोंथाङा हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां